हेलौ औ खोनाबायना नोंथां खुलुमबाय नोंथां आं दा नोंनि सिगाङाव ओमफ्कय बैसागुआव रंजानाय खन्नाय मेथाइनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
ए बिदिबा सावरायलांसै आं
औ दे नोंथां
बैसागोनि रंजानाय बाजानायनि सोमोन्दै
रायलायोब्ला जोङो बैसागोनि रंजानाय बाजानाय होनोब्लानो मोसानाय आरो खन्नाय मे ठ मेथाइखौनो मिथियो आरो बैसागो बोथोराव मोसानायनिख्रुइ खन्नायासो बां जायो गा मोनो बैसागोनि मेथाइफोरखौ आयदा फारिखौ लानानै गोबां बाहागोआव राननो हायो बेफोर बाहागोफोरानो जाबाय मिथिंगानि महर बेरखांहोनाय मेथाइ मावनाय दांनाय बेरखांहोनाय मेथाइ गोसो थोनाय मेथाइ दानाय लुनाय बेरखांहोनाय मेथाइ दाहा फोरमायनाय मेथाइ जंखायलायनाय मेथाइ बे फोरनो आरो दा बेफोरखौ आङो मोनसे मोनसे बेखेवनानै बुंलांनोसै मिथिंगानि महर बेरखांहोनाय मि थाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बर' सुबुं समाजनि जिउ खु नायजों मिथिंगाया एंगारलाय नो हायै सोमोन्दो दङ मिथिंगा सिख्लानि हायनारि महरा साफ्रोमबो बर' सुबुंनि गोसोआवनो दोहौ जाखांहोफैयो आरो मेथाइ महरै रिखां फैयोनो बेफोरबादि मेथाइफोरा ओरैबायदि आरो सौफैलायबाय सात मुलुगनि लैथो बारनानै बै बोथोरा बेबायदि मोनसे मेथाइ दं आरो मिथिंगानि महर बेरखांहोनाय मेथाइआ बिनि उनाव मावनाय दांनाय बेरखांहोनाय मेथाइबो दङ जोंहा बर'फोरा आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा हारिना बिसोरो बायदि बो बोथोरावनो बायदि बायदि आबाद मावो आरो फामु जानानै आबाद मावनाय खान्थिया बर' समाजनि एंगारनो हायै खान्थि। बे फामु जानाय खोथाया जारा फाग्लानि बिहामजो मुंलिखौ नागिरनाय सुबुं सल'जोंनो सरजाबफानानै दंखायो। बिगुमै बिबोनां जंखायलायनाय मेथाइ बिबाजैजों जंखायलायनाय मेथाइ बेफोरबायदि गोबां मेथाइ फोरखौहाय बे आबाद मावनाय मेथाइयावहाय खननाय जायो आरो बिगुमै बिबोनां जंखालायनाय मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बर' सुबुं समाजनि आसार खान्थि बाय दिब्ला बिगुमै बिबोनांनि गेजेराव जेब्लायबो समावनो जंखायलायनो हायोनो। बैसागो बोथोरावबो बिदिनो मेथाइ खननानै जंखायलायनाय जायो आरो बे मेथाइफोरा माबायदि होनोबा नै मोनसे मेथाइ दङ ए आगै बिबोनां गदाय आसारि मोनसारि फै मोसानि बयबो सारि सारि बेफोरबायदि मेथाइ दं आरो बिनि अनगायैबो आरो दंबावो गोबां मेथाइ बेफोरनो जाहैबाय नै मेगन खोबनाय सेंग्रा सिख्लाखौ जंखायनानै खननाय मेथाइ बे मेथाइया जाहैबाय बिदि मेथाइखौहाय गोसो थोलायनाय मेथाइ होननानैबो बुंनाय जायो सोरबा सेंग्रा एबा सिख्ला सासेया गोसोथो योब्ला बै सेंग्रा एबा सिख्लाया जुदि गोसो थोआब्ला आरो सोरजोंबा हाबा जायोब्ला उनाव गोसो थोजायै सेंग्रा एबा सिख्लाया मेथाइ खनै खनै जंखायो आरो उखुम फेसानि खुमब्रा गुफुर ए आगै खुम ब्रा गुफुर सात बासि बासि एन्दा बासि बासि होनलायनाय मोनसे मेथाइ दङ। आरो जोंनि बर' नि गेजेराव बेवाइखौ जंखायनानै खननाय मेथाइबो दङ। बेफोर मेथाइफोरा बर' सुबुं समाजनि बादिब्ला बेवाय सोमोन्दोआ जुदा सोमोन्दोथारनो बेवाय सोमोन्दोनि मानसि फोरा मोखांजों मोखां नायलायनो मोना आखाइजों आखाइ मुवाफोर होलायनो मोना गाननाय जोमनाय दां मोना बेवाय मोदोम नाङोब्ला गानज्लेद जायो होननाय खोथायाबो दिनैसिमबो सुबुं समाजाव सोलिगासिनो दं आरो बेबायदि बेवाइ सोमोन्दोनि मानसिखोबो बैसागो बोथोराव मेथाइ खनै खनै जंखायनाय जायो बेफोर मेथाइफोरा नै ओरैनो हान्थु लेन्दायखौ जबोला हान्थु लेन्दाय खौ जबोला गोरोना मागथाय मागथाय थैनांगोन बेवहायफोर सिनदावरि होननाय मेथाइ दं आरो माखासे बेफोर मेथाइखौ जोङो खननो हायो। दानाय लुनाय बेरखांहोनाय मेथाइबो थायो। दानाय लुनायावबो जोङो बर' हिनजावफोरा बर' आइजोफोरा गोबां मेथाइ खनोमोन गोदोनि दिनाव दानाय लुथाइ दानाय लुनाय खामानिया बर' सुबुं सुबुं समाजजों एंगारनो हायै सोमोन्दो दङ। दानाय लुनायनि सोमोन्दै बर' समाजाव एरैबायदि मोनसे बाथ्रा दिनै सिमबो सोलिगासिनो दं आरो बेनो जाबाय दानाय लुनाय आगर आखाइ रोङाब्ला बे हिन्जावा जाबाय हाबा जानाया जोबोद गोब्राब आरो बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' बिमाया गाबागाव फिसाजोखौ दानाय लुनाय आगर आखाइयाव साखा फारा खालामनानै हरखायो आरो। बैसागोनि रंजानाय बाजानायावबो दानाय लुनायनि खोथाया गोबां मैखोमै बेरखाङो। बेबायदि मेथाइफोरानो जाबाय फरबतझरा फरबतझरा दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो लाबो गुमै लारु बान्दारु, बे मेथाइखौ गोदो दो गोबां बिगुमैफोरखौ जंखायनानै ख'नोमोन आरो बर' आइजोफोरा। बिनि अनगायैबो जोंहा दाहा फोरमायनाय मेथाइबो थायो। दाहा फोरमायनाय मेथाइआव सुबुं जिउनि लुबैनाय हास हास्थायनायफोरा जेब्लायबो जाफुंजोबा। मुथियै सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआव जेब्ला गाव गावसिनि नि लुबैनाय हास्थायनायफोरा जाफुङा अब्ला गोसोआव दुखु दाहाया जायगा मोनो। बेफोरबायदि दुखु दाहाफोरनिफ्राय राहा मोननायनि लामा नागिरनानै बेफोरबायदि मेथाइखौ खननाय जा जायो आरो। दानिया नोंथाङा माबा मोनसे सावरायनो गोसो दं नामा आंजों?
औ नोंथां ओ जोङो दायो मा आङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर'फोरनि माखासे ओ दो रोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दैनो आङो सावरायसै। दे जो माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जोंनि जोंनिथिंजाय माबोरै सङो माबोरै बानायो बेखौ आङो नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो।
औ दे।
दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि ओम माखासे ओंख्रिफोरा जेरै अनला दाउ, ओ नारजि अमा, सबाय, साम', नाफाम बेफोरनो ओ जोंनि बर'फोरनि मा, आंगो ओंख्रि नङा होमबा? दा नोंथांजों आङो सबाय आरो साम' खौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै आङो खोन्थानो सानदों। दा सबाय साम' ओंख्रिखौ सङो ब्ला जोङो सिगाङावहाय जोंनो मा होनांगोन साम'खौ जोङो दैनिफ्राय जोङो खननानै लायनांगोन ना? ओ खाथियाव दैमाफोर दङब्ला बे दैमानिफ्राय जोङो मा साम'खौ नागिरनानै बा खनानै लायनांगोन आरो दा साम' होननानै बुङोब्ला साम'आबो गोबां रोखोमनि थायो। खायफा ओ साम' गोलावबो थायो आरो माखासे साम' लादाय होननायबो थायो। आरोबाव मा मोनसे साम' दाहोनाय बेबायदि आरो गोबां गोबां रोखोमनि साम'फोर थायो। दा दा बांसिनानो मा जोङो साम' गोलावखौसो जायोना, बांसिनानो जानाय नुयो आरो। ओमफाय साम' लादायाबो जाजायो। दा सबायाइ साम' होनना बुंबा दा ओ साम'खो जोङो दैनिफ्राय खन्नानै लाबोगोन। बिनि उनावहाय जोङो ओ लाबोनायनि उनाव हाय दिनै जायोबा दिनैनो संगोन बा गाबोन जायोबा दिनै ओ साम'खौहाय सोमनानै दोन गोन आरो। माबा बाल्थिंफोरावहाय सोमनानै दोनगोन ओमफाय बेनि उनावहाय जेब्ला जागोन अब्ला बेखौहाय जोङो मा खा खालामगोन साम'आव जे माखासे दोखोन थायोना, बे दाखोनखौहाय जोङो मा ओ गारनांगौ आरो। बे दाखोनखौ जोङो जाजाया। बे दाखोनखौ जोङो बोखानानै गारनांगोन आरो। दा बे साम'खौ दाखोनखौ गारखांनायनि उनाव आरोबाव मा खालामनांगोन साम'नि खिथुखौ जों जोङो दाननानै लागोरनांगोन आरो बेखौ दाननानै लायोबासो जोङो मा जानो हागोन नङाबा बे साम'आ बिदि ओरैनो डाइरेक्ट दानालासिनो जाजाया आरो बिनि उनावहाय जोङो मा साम' खौ दानखांनायनि उनावहाय जोङो साम'आथ' दैयाव थायो नालाय, दा बेहा साम'आथ' गोबां ओ मैलाफोर थायो बादामालि खानाय थायो, बिदि लेथ्रा जायो नालाय। बेनिखायनो जों मा सा साम'खौ फुनानै लाग्रोनांगोन आरो मानजिनानै। गिबियावनो जोङो साम'खौ फुनो थाखाय मा खालामनां गोन ओलट मोनसे थौ एबा दोआव लागोन आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय बेयावहाय खायफा खायफा फा सोरबा सोरबा मा नारें लेबु बिदैखौबो सेबनानै होगोन आरो जाहाथे बेखौ मैलाफोरखौ अरख'यो। यो बिनि थाखाय। दा ओ बिनि उनावहाय मा खालामगोन साम'खौ आखाइजोंहाय फुबाय थागोन फुबाय थागोन आरोखि ओमफय दाना जेब्ला फुयै फुयै साम'आ गोजों जागोन ना होमबा बेखौ साम'खौ आरोबाव मा मोजां दैजोंहाय सुनानै लागोन आरो मोजाङै सुनानै लानानै मा दसे सम सोमनानै दोननो आरो बेनि उनावहाय ओ जोंहा सबायजों संगोन नालाय। दा सबायखौ जोङो ओ सिगाङावहायनो थाग थियारि खालामगोरनांगोन आरो बिनिफ्राय जोङो सबबाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मोनथिखायो जानांगौ जे सबाइखौहाय मा ओ हानि सबाय जानाय जायो आरो ओमफाय दा सबाइखौहाय मा ओ फोनाय जायो हायावहाय सबाया मोन से बे हानि सबाया मानलायो आरो बेनिय फिथाइ थायो बेनिफ्राय जोङो बे सबायाइखौहाय ओ ओ गिबियावनो एवनानै लाग्रोनांगोन ओमफ्राय एसे एवनानै लानानै मा खालामगोन बेखौहाय जोङो हु ख्रेमनानै लायोना हुख्रेमनानै अन्थाइजोंहाइ माुख्रेमगोन आरो बिनि उनाव बे नानै सबायनि बिगुरखौहाय जो खुनो थाखाय बेखौ उवालाव आरोबाव देबावो आरोखि दा नि उनावहाय मोजाङै जाहाथे ओ बै बिगुरफ हादोर बेलाया खारो बेनि थाखाय मोजाङै जावनानै लाग्रोगोन आरो संग्रायजोंहाय संग्रायाव जावनानै बिनि उनाव सबाया जेब्ला मोजाङै साफा जायो होनबा बेखौ मा खालामगोन सुनानैहाय आरोबाव बेखौबो मा खालामगोन रुनानै लाग्रोगोन आरो गोदोनि दिनावथ' मा बांसिन अरावसो संखायोमोन नङा होमबा दा अराव सङोमोन नालाय दा बे थौ एबा दोफ्रावहाय ओ अरावनो रुनानै लायोमोन आरो दै होनानै दा नाथाय कुकार आाव रुसै दा कुकार आावबो रुनानै दसे समनि गेजेरावनोा संनो हायो। मासे आरो बिनिफ्राय सबायखौ रुयै रुयै मा खालामगोन सबाइया थाब रुनाय बायदि बेयावहाय मा सबाइ रुनायावनो खारैबो हरखागोन आरो एसे ओमफाय खारै ए हरनानै मा खालामगोन सबायखौ मोजाङै होनानै लागोन आरो दा सबाया मोजाङै रुइबा आरो बबे खौ जाथे गथा गथा थाया बेखौ मा सागंजों मै सानानै लागोन आरो दा सागंजों साखांनानै आरोबाव मा खालामगोन सबायखौ ओ जेब्ला सबाया मोनो होमब्ला जोङो साम'खौहाय जोङो मोजांहाय थाव संख्रि बानलु मस्ला होनानैहाय मा खालामगोन एवनानै लागोन आरो बान्द्राय साम'खौ एवफ्रामथारोबाबो मा जायोोनो साम'आ सोबबाबो ओंखारानो आरो साम'नि मोदोमा दा ओंखायनो साम'खौ अबेबा गोरानथारबो एवा दा बेजोंनो दसे खोबहाब खोबहाब दै होनानै एसे एसे एवनानै लानानै मा साबाव साम'खौबो एसे गोमोनहां खालामनानै लाखानांगोन आरो बिनि उनाव जोङो बै रुनानै लाखानाय मोनखानाय मा सबबायखौ जोङो बे साम'आवहाय हरनानै होगोन आरो लुनानैहाय बिनि उनाव सबायजों साम'जोंहाय मोजाङै गोदौ होबाय थाबाय दसे गोबाव गोदौ होनायनि उनावहाय मा खालामबाय जोङो बेयावहाय माखासे जोंनि ओ मस्ला हारिनि फांखौहाय जोङो होगोन खायफा खायफा गंगार दुन्दिया आरो दुन्दिया थानाय बोथोरावहाय दुन्दियाखौ हरगोन नङाबा बे ओ सामब्राम बिलाइ मोननाय बोथोराव सामब्राम बिलाइखौबो हरगोन बेबायदि हरगोन बेनि उनावहाय गासैसिबो संख्रि बानलुआ नाङोब्ला मा खालामगोन साखिनानै नाङो बाथायोन आरो दा बेबायदिनो ओ सबाय आरो साम'खौहाय संनाय जायो आरो बे बेफोरबायदिनो गोबां ओंख्रिफोरबो दंबावो दा आङो नोंथां नोंथांनो बे सबाय आरो साम'खौ माबोरै सङो बिनि सोमोन्दैल' खोन्थानाय जाबाय। दा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय ना नोंथां दा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो दा दोनथ' सैना नोंथां औ